खोनाबाय?
औ औ दासो खोनादोंं।
अ
नेट स्ल' नामा नोंना?
आंना नेटर्कआ एसे स्ल' जादों।
ओ ओंखायनो खोनायाखै मोनदां दे ओमबा जोंहा बेरायनायनि सायाव सावरायनोसै।
बेरायनायनि सायाव।
औ
औ जागोन दे।
नों दिनैसिम मा मा जायगायाव बेरायफेरखो?
आंथ' बेरायनाय जायगाया गोबां दं। ओरै उम।
जायगायाव बेरायनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोननाय इफोरखौ खोन्थादो।
औ आं फार्स्टआवनो हायद्राबादाव थांग्रोदोंमोन ओमफ्राय हायद्राबादनि उनाव ओरै चेन्नाइ, ओमफाय गुजुरातआव थांखांबाय। बिदि बेरायनो होनना थाङाखैमोन आरोना जों ओ खामानिनि थाखायसो थांदोंमोन। चेननायनि बारहावायाथ' जोबोर मोजाङानो ओ बिशाखा पात्नाम होननायाव थांदोंमोन आरो। उम उम ओजोंहाय बिचबो दं बेरायनो थाखाय
मोजां मोजां जायगा
गोजोनलाखि औ जागाया क्लिन ओमफाय उम बेरायनो हायो आरोना बेरायनो गोनां गोबां जायगा दं।
उम ओमफाय गुजरातआव
उम गुजुरावबो आं इदिनो बेरायनो होननानै थांआखैमोन। ओ खामानिनि थाखायसो थांदोंमोन उम।
ओरैनो खाथि खालाफोराव बेरायाखै?
खाथि खाला दा आं बेरायथ'नाय जायाखै बेरायदों बेरायनाया ओ दारागाव बेफोरबायदि
उम माबा गुजरातआवथ' उम सागर दं होनदो नामा?
औ आं थांफेराखै।
अ आ इफोराव बेरायनो लुब बेैयो आंबो थांनाय जायाखै नों थांदो नामा होनना सोंनाय जाबाय आरो।
औ औ नोंथाङा
आंबो बारा बेरायाखै आंबो इदिनो लकेलावसो बेरायदों तेजपुर गुवाहा टि बिफोरसिमल' बारा गोजान जायगायाव थाङाखै आं गोजानाव थांदो होनबा आं केरेलायावल' थांदो
औ नोंथाङा मानि थाखाय थांदोंमोन केरेलायाव
आं खेरेलायाव माबानि टेलरनि ट्रेनिं लाहैदोमोन
अ
बोसोरसे थाना फैदों आङो
अ नोंथाङा केरेलासिम माजों दावबायदोंमोन
आङो माबाजों फ्लाइटजों
ओं नोंथाङा ओ फ्लाइटआव गाखोनानै माबायदि मोन
फ्लाइआव गाखोनानै मोजाङाथ' मोजां नो गिनाय नो फैयो बिराद गोजौआव बिरोनाय गिनाय फैयो इसे मोजाङालाय मोजो जोबोद मोजां मोनदों आरो गोबोवजों खोनसे गाखोनाय ना
औ औ औ नोंथाङा गुबुन गुबुन आवट जायगाफोराव कान्ट्रिफोराव ओ बेरायनो गोसो जायोना जाया
मा होनदों
ओ आउट कान्ट्रिफोराव जे जोंनि ओ भारतनि बाहेराव थांनो गोसो जायोना जाया
थांनोथ' गोसो जायो गोसो जानाया
औ
किन्थु दायो आंहा एसे देहानि जेंनाखाय आं गासैबो लुबैनाय माबाफोरखौ दोनथ'बाय उनफ्राव इसे मोजां जायोबा थांसिगोन
नोंथाङालाय
उम आंथ' थांनो जोबोर गोसो दा
थांनो गोसोना
औ आरो माबाफोर सोंनो दंबावो नामा नोंथांनाव
सोंनाय या
ओ जोङो इदिनो ओ दावबायनो थाखाय जों माजों थांनाय जायो मा माजों जों थांनाय दावबायनो
जों दावबायनोथ' गोजानाव थाङोबा फ्लाइट जों थांनो हायो ट्रेन न जों थांनो हायो
औ
नोंथाङा माजों माजों थाङामोन
आं फ्लाइटजों ट्रेनजों बासफोरजों आरो बाइकजों बिदिनो दावबायो आरोोना आं बांसिनानो न'आव थाबाथाय बाइकजों दावबायनाय जायो
ओ
जेरै खाथि खालियाव थनाय उम पार्कफोराव जेरै दारागाव सुकि बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनो थाङो आरोोना जों बाइकजों लोगोफोरजों ज' जानानै पिकनिक जाहैयो नोंथाङा पिकनिक जानो, जाफेरबाय नामा?
आङो पिकनिक जाहोफेरनाया खनसेल' ओ ओरैनि सानजा साइद माबायाव भैरबकुन्द'आव थांदों।
आंदि बारा पिकनिक जाहैयाखै जाहैफेराखै। मा होनदों?
औ। नोंथां नोंथाङा फेमिलिजों थांदोंमोन ना लोगोफोरजों फ्रेन्डफोरजों?
आं लोगोफोरजोंसो थांदों।
नोंसिनि ओरै दारागावनि पिकनिक स्पदा बिराद मोजां नामा?
ओम मोजाङा मोजाङानो दा ओमफ्राय मोजां खालामबाय थादों।
मा मास मा मा सुबिदा दङ ओजों बेराय दारागावआव मा मा गेलेनायफोरबायदि दं नामा?
औ नों गेलेनो हायो दुगैनो हायो ओमफ्राय पिकनिक बेफोरबायदि लों औ जानाय लोंनाय होनोब्ला ओम अमा बेदर बेफोर ओ जौ बेफोरखौ मोनजोबो आरो।
ए। सुबिदा दंजोबो आर ना गासिनिफ्रायबो?
औ औ।
मा मा पिकनिक स्पदा खाथि जायो नोंसिनिफ्राय?
जोंनिफ्राय ओ दारागाव सुकि बे मोननैया खाथि जायो बांसिन।
जोंनिथिंथ' खाथियाव बेरायथावनायानो खमथार। भैरबकुन्द'याबो बिराद गोजान जायो।
औ आरो माबाफोर
जोंनि भैरबखन्दयाव बेरायनो फैफेरबाय नामा नोंथाङा?
आं बैरबखुन्दयाव थांफेरनाय जायाखै।
अ।
क'क्राझार क'क्राझाराव मा मा जायगायाव बेरायखो?
उम क'क्राझाराव आङो ओ बिदि टाउनावहाय गामिफोरावहाय हाबनो बेराय मोनाखैनो आरोना ओरैनो ट्रेन स्टेसना लासै लासो थाङोमोन।
आंबो बां बारा बेरायहैनो मोनाखै माबायाव मा होनो बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव खनसे थांदोंमोन।
अ। बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव आं थांफेरनाय जायाखै बावखुंग्रि फेस्टिभेलावबो।
ओ। जोबोद मोजां मोनदों आं थांनानै बावखुंग्रि फेस्टिभेलावहाय।
एसे फोरमायना होदो नोंथांङा मा ओ बावखुंग्रि हाजोआव दावबायनो थांनानै बेरायनो थांनानै माबायदि मोनदों मा मा खालामबोखो?
खालामनो गोनाङाथ' बावहाय जेबो गैया मानो जोबोद गोजौ हाजोना बियो। बोसोराव खनसे गाखोयोना मानसिफ्रा बुंङो गाखो गोजौसिम गाखोनानै थांनानै गोजौआव अन्थाइ थाफा दंना सबसे गोजौआवहाय माने ओमफाय आरो मन्दिरबो दङ। औ गाखोजोबनानै थांना बावहाय माने बोसोरथाम गाखोनांगौ होनदों आरो बोसोरथाम गा खोनानै माने नों लाइपआव मा साक्सेस जानो लुबैदों माने बेखौ बिबा मुनो मोनो होननानै बुंदों आरो। खोनानाय बायदि आरो औ मानसिफोरनिफ्राय खोनादों। मानसिफ्रा बहुद बिराद मानसि थाङो।
औ।
बिराद गोजौ गाखोनायावहाय मोजाङै गाखोनांगौ आरो मोजाङै गा बा बांद्राय थिया नङा गाखोनो मोजाङानो। ज' ज' मानसिफोर बयबो खाम सिफुं दामनानै गाखोयोना। बिराद इन्टारेस्ट मोनो।
उम। उम नोंथाङा न'निफ्राय ओ बावउखुंग्रि हाजोआ लासि माजों दावबायदों?
आंङो मा ट्रेनजों थांदों आंङो।
औ ओमफ्राय ट्रेननिफ्राय बावखुंग्रि हाजोआलासिम?
ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै आंङो न'नि फेमिलिफोरनाव थाहैदों इनि उनाव कारजों थांबाय आंङो।
औ औ।
आरो बेयाव गोबां सु ओ माबा सुबिदा दंङ होनदों माबा गेलेनाय इदिनो
औ।
गोबां गेम दङ होनदों जों बेफोरखौ नुबोआसै आरोना गोजान जायोना। जों डायरेक्ट थांनानै माने गाखोनाय टाइमावसो मोन गाखोनोल' हाहैबाय आरो। माखासे प्रग्रामफोरखौ नुबोआ सै आरो मोजां मोजां प्रग्राम जायोनो बेयाव फेशन डिजाइन आरो गोबां गेम होयो होनदों आरो।
औ औ। आरो फैनायाव नोंथाङा माजों फैनाय?
फैनायावबो आंङो ट्रेनजोंनो फैफिननाय जाबाय।
समा जाबायमोन नोङो हरोबा हरदो आं दानथ'नोसै दे?
औ दे।